हेल' औ दानाय लुनायनि बागै
ओं
ओं दानाय लुनायाथ' रोंया जों इसानफोर दानायखौनो रोंगोन आरो इसानफोर दाननो रोंङ गोनां मोनो आखाइजों आंबो दाफेराखैबांनायलाय जों दानि मांसि दाननो नागिरा दे बांसिनानो बायनानैसो गानो आरो उम गोदोनि सिख्लाफोरासो इसान दानो रोंसादोंमोन आरो मेसिनफोर दुरजिफोर सिलाय मेसिनफोरजोंबो सिखायनानै लायोबा बा हायो आरो गाव गाव सुनानै गाननो हायो आरो नो सिखायनानै लानो नांगौ आरो मोजां सिखायनो हाबालाय मालाबा गावनि गोसो बायदि गाननो लुुबैबा नों बेफोरबायदि मडेलनि नोङो सुनानै गाननो हागोन आरो
ओ
जोंथ' बांसिनानो बायनानैसो गानो अर्डार हरो बाजारावबो थांबावनो नागिरा दानि मानसिफ्रा अनलायन अदार 'नानैसो गानबावो आरो अलसिया जालांबाय
जेनेबा गोदोथ' सिलाय मेसिन बायदिसिना गैयामोन नालाय गोदो थ आखाइजों दायो लुयो आखाइजोंनो सुथेनानै गाननायनि जोमनायनि बानायोमोन आरो
दानो गोनां जायोमोन आरो गो
दाबो दायो माखासेया दानानै फानो साप्लाय हरो जोंहासो रोङा नालाय
उम दख'ना बिहु फालिफोर दायो आरो गामसाफोर
बो बांसिन दख'ना दाग्रायानो जाबाय
ओं दानानै फानो आरो मालाय खायसे फालिफोरखौ
दाना दख'नायाबो गोदान गोदान डजाइननि आगरफोराबो
मेसिनाव दानायफोर गोजा दख'नाफोरा बांसिनानो आगरफोरा एम्ब्र'दारिफोर सुनायफोरा
दख'नाफोराबो माबा माइदिनि पटमनिनि पातनि मानिबा मानिबा ओंखारसै
ओं नोंलाय दख'ना गाननो मोजां मोनो ना मोना?
जोंना जेनेबा बर' कलेज नालाय जोंनाथ' दख'नायानो गानलांनांगौमोन।
दख'नायानो जाखायो बां बांसिनानो जोंनि बर'फोरनि दख'नायानो जाखायो आरो कलेज सौ बर'आ दख'नाखौ गानखानांगो जाखायो हारसाफोरासो गावबा गावनि आरो सुरिजा सुरिदाखौ गानो
ओं
उम इसानखौ बोरै दायो नों मिथिगोन ना मिथिया
हिसान बेखौथ' बारा मोजाङै मिनथिया
आंबो बारा मिथिबावाना मिथिनायालाय हिसान दानोबाथ' जों खुन्दुं बायदि ओंखारनांगो आरो ओम माजों दाग गोन मानि दागोन बेखौ बायग्रोना लानांगोन खुन्दुंखौ। बायनानै आरो मा मा होनो माबाफोरखौबो इसान दाग्रा गान्दै सानदै दैमा बा सोरखि नामा बेफोरखो माखो होनो आंबो मोजां मिथिया। फार्स्टआव सोंग्रोनानै लायो खोमा। सोंग्रोना लानानै मुस्रायाव साग्रोयो मुस्रायाव खेमफ्लायाव मुस्रा साग्रोनानै आरो। सोंग्रोबाय सोंग्रोनानै उनाव थननानै आरो नो खनगो नामा खोमा नो अननानै उनाव आरो बिदिनो इसानाव थिखाङो आरो। हिसान दानायाव मा मा दङ बेखौ मिथिगौ नामफोरफोरखौ इसानि नामफोरखो गनफोरफोरखो।
बेखौथ' मोनथिया
मा ओ माखु नामा होनो माखु, मुस्रा, फेमफ्ला बालेब, गान्दै सालखुन्था ओमफ्रायो सोरखिखौथ' होनखांबाय माथो न'? बिनो माबा मिथिजोबा आंबो' मोजाङै।
उम बारा मोजाङै मोनथिया गोदो जोंना मामियानो दायोमोन। गामसा बिहु फालि दख'ना बिदनफोरखौ दायोमोन आरो।
औ
होमबाबोथ' जों बारा थाल लाया जेबोमोन
ओं दख'नानि नामफोरखौ मिथ मोनामोन माखौ माखौबा
दखानानि नाम
उम
दख'नायाथ' जेनेबा लावगि बिदनबो होनो बि दिनो पदम'नि नामा ओमफ्राय पाटनि बिदिनो माबा माइदिस्रायना मा होनो
ओं ओ
बिराद नो मासराइसनि मानिबा मानिबा बिराद थायो।
ओं
जोंहा गानबाबो बारा नामफोरखौ मिथिलायलाङा।
ओं
आरो दख'ना खौनो बायफेरनाय जाया।
अरुणाचलनि मानसिफोरालाय जि दानानै गानसैयो खोमाज जों बिसोरो अरुणाचलनि मानसिफोरा मा जाथ थि थायोमोन अरुनाचलाव आं मिथिया।
जोंथिंथ' दफ्ला नोंसिनि भुटानावथ' भुथियाफोर थायो नालाय। जोंनिया नै जोंनावथ' दफ्लाफोर थायो।
औ बिसोरो माथो जि दानानै गानसोयोनो? आखाइजों
आजिखालि दाया आज आजि खालि जोंनि आसामावसो बिसिनि जाथिफोरनि ट्रेडिसनेल जिफोरखौबो जोङो नि आसामावसो दानानै जोंसो फानहैयो होनजायो। जेनेबा जोंनिया
औ
ओमफाय आरो बिसोरनि ट्रेडिसनेलखौ दाना फाननो हाबा बांसिन जोंनि बर'नि दख'नानिफ्रायबो दामा बिसोरना बांसिन गोसासिनलाय आरो।
ड्रेसखो नामखो।
गाले ओमफ्राय मा-मा होनो। थाय आरो जिखुनु जों। बिथिंलाया बिदिनो गाले थांसा ना मा-मा होनो बिदि दायो।
ओ।
गाव-गावबागाव हारिनि गाव-गावबागावनि ड्रेस थाखायो।
ओं। जोंनाथ' बर'नि ट्रेडिसनेलथ दख'नायानो जाबाय नालाय।
आरो दानाय-लुनायाथ' आखाइजोंसो बांसिन। दानाय-लुनाय जाखायो मिसिनजोंबो।
ओम आखाइसो खामानि आखाइखौथ' सोसावखानांगोन नालाय मेसिनजों दाबाबो। ओं। इसे गोरलै-गोरलै मानि आखाइ मेसिन दानायाबो बिदिनो खस्त'आनो। आरो एखेयानो जायो। बेखोनो मानसिफोरा आरो मेचिनजों दानाय-मेचिनजों दानाय होनो। माने बिसोर दाग्राया खालि फैसा मोनो बेल'सो।
अ।
दानानै फैसा मोनो।
ओम।
दानायाथ' बिसोरना-बिसोरबो दायोआनो आखाइजों दायो माथो वैभिंनाबो।
अ! आखायजों दायोथ' आरो।
जों गामियाव दङ' आरो दाग्रा इदि। हेलिना एक्ट्रिसा दायो नालाय इ दाहोयो न'आवनो गाव। साननि। बेखौ नुदोंमोन आरो जों इदि दायो इदिनो जेरै दायो दायो दायो आरो बियावबो आखाइजों दायो। खालि मेचिनि आगरखौल' मेसिननिनाव थिखाङो आरो।
औ।
औ‌
इन्दि जिफोरा दाबो बांसिन दाम माथो।
इन्दि-इन्दि जिया मा तिन हाजार गाहाम खोमा दा।
ओम।
दाम गोसानिबो थायो खमनिबो थायो दख'नाखौबो इन्दिनि दायो आरो खायसे-खायसे।
अ!
दख'ना थावसिफोरखौथ' आखायजों दाखायो नालाय।
होम।
इन्दिखौबोथ' आखाइजोंनो बानायनाय इन्दि लिरनायाबो आखाइजोंनो। बानायो इन्दि खुन्दुं। एम्फौ इन्दि एम्फौनिफ्राय। एम्फौनिफ्राय दिहुननानै ना मा बानायो आंबो मिन्थिबांङा‌। एम्फौ माबाग्रोनानै। बिनिफ्राय फिथोब दिहुननानैसो बानायो खोमा माथो इन्दिखौबो?
अ!
ओम। थावख्रि लुनायफोराबो माखौ होनोबा आं मोजां मिथिया? थावख्रि लुनाया बि आखाइजोल' माबायो खोमालै। आखाइजो इ-इ-अ इखोनो थावख्रि लुनाय होनो खोमा इन्दि। नानै खुन्दुं सानायखौनो थावख्रि लुनाय होनो खोमा।
होम‌।
दाथ' आरो मानसिफोरा बुहुद जोंनिखै सिलाय दुरजिनि कर्स लासोदो कर्स लानानै बि गाव गाव सुनानै फानसोदो।
उम।
आखाइजों गानि बायनानै कुरताफोर सुनानै फानसोनाय जासोदो।
गाव गावनो बिदिनो सुनानै गाव गावनो खामोनसे इनकाम खामायनो हायो आरो।
ओं गावनि आखाइनि खामानि। फरायनानैबोथ' गासिबो साख्रि मोनजोबा नालाय आखाय मोनसे गाव खामानि आखाइयाव सिखायना लायोबाथाय मोजां जायो आरो फिउसाराव। मावना जाहैनो हायो आरो बिदियैनो एसे एनै इनकाम खालामनानैबाबो गिदिरखौल' लुबैबा जाया नालाय फिसाखौबोथ' मावनांगौ ओम। दे होमबा ना दोनथनोसै औ।